खोनादोंना?
औ नोंथां खोनाबाय।
औ आम बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ ओ नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय। आ बे आयदायानो जाबाय ओ बोथोरारि फोरबो आरो बर'फोरनि बोथोरारि फोरबो एबा आबादजों सोमोन्दो थानायफोरबो औ। बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय एबा बोथोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबोफोरा जाबाय फाय ओ बैसागु ओ माग ओ काति गासा मागो दमासि आरो आमथिसुवा। औ दा बैसागो होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होनबा ओ बैसागो फोरबो खौ बर'फोरनि माने बिखानि बिख्लो होननानै बुंजायो आरो । ओ बैसागो बोथोराव माने गामिनि सेंग्रा सिख ख्ला बोराइ बेन्थ' ज' ज'यै रंजा बाजा हायला हुला मोसा मोसानाय मेथाइ खननाय मागेनायफोर दे बर'फोरनियावआव दासिमबो दङ नङा होमबा?
औ औ दङ।
ओ बोसोरो गोजामखौ हगारना हरनानै बोसो सोर गोदानखौ माने रंजा बाजायै बरायनानै ओ बैसागो फोरबोखौ फालियो आरो ।
औ औ।
बे बैसागो फोरबोखौ फालिनायाव जोंहा गोनांथार ओ नेमखान्थि दङो । बेफोरबायदिनो ओ बो ओ बैसागुखौ जोङो मोननै रोखोमै मोननो हायो बे मोननै रोखोमै ओ होनोब्ला जेरै मोसौनि बैसागु आरो मानसिनि बैसागु। ओ मोसौनि बैसागु खौ जोङो ओ सैथो दाननि से खालार खालि फालिनायखौ नुनो मोनो । आरो मानसिनि बैसागुखौ जों से खालारनिफ्राय फालियो आरो ।
औ नोंगौ
औ बेबायदिनो जोङो ओ बैसागुखौ रंजा बाजायै फालिलांनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना । ओ बेनिफ्राय ओ काति गासा काति गासायाबो जोंहा बोथोरारि मोनसे फोरबो। बे काथिं गासा खौ बर'फोरा माने खाथि एब एबा खाथिं गासा सानाव माने मोनाबिलियाव माइ माइ फोथाराव न'नि लांगोना एबा बाख्रियाव आरो मोसौ गलियावबो आलारि बाथि सावनानै ओ होयो आरो बेखौ औ ओ आसिन आसिन एबा खाथि मासनि बेबायदिनो ओ आसिन मासनि से ओ खाथि ओ खाथि दाननि ओ से खालार दिना माइया मा माने ओंखारो आरो बे दिना माने खाथि दाननि से खालार खालि बे फोरबोखौ फालिनायखौ जों नुनो नो मोनो । ओ खायसेया थाइगिरनि खुङाव ओ साथिखौ आलारि लगायनानै खायसेया साथियावनो लगायनानै बे फोरबोखौ फालियो आरो ।
औ नंगौ नोंथां ।
बेनिफ्राय जोंहा बोथोरारि फोरबो होनोब्ला जोंहा मागोआबो मोनसे जोंनि बोथोरा आरि फोरबो
औ।
ओ मागोखौबो जोङो मागो दमासिखौ जोङो जेब्ला ओ गायनाय फुनाय जोबनाय एबा माइ हाखांनायनि उनाव बर'फोरा मागो दमासिखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालियो नङा होनबा।
औ नंगौ नोंथां।
जायखौ बर'फोरा माने ओ ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ नि फुख्रि बेबायदि ओ फंसे बाथ्रानि गेजेरजों फोरमायलायो ओ गामिनि सेंग्रा सिख सिख्लाफोरा जेरै भेला नु लुनानै खायसेया ज'स जानानै मोनसे ओ जायगायावनो गंसे फेला न' लुनानै बेबायदि नङाबा ओ गामिफोराव नखरनि लांगोनाफोरा भेला न लुनानै बेबायदिनोे‌ ओ भेला सावना नै रंजा बाजा खालामनायखौ नुयो आरो लोगोसेनो फिथा सौराइ मागिनानै जानाय बेबायदिखौ बेबायदिनो फिथा सौराइ मागिनानै जानाय नै जानाय रंजानायजों लोगोसे जों फोथार राव ओ लावखार ओंखाम जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ।
औ। बेनिफ्राय ओ जोंनि बोथोरारि फोरबोनि जोबथा फोरबोआ जाबाय आमथि सुवा।
औ।
बे ओ आमथिसुवाखौबो बरफोरा फालियो आरो। ओम उम आमथिसुवा होनो बरफोरनि गेजेराव आमथिसुवाखौ ओ फालिनायखौ जों दा दाबो‌ नुनो मोनो बेखौ दैज्लां बोथोराव फालियो आरो उमो फालियो आसार बे आसार मासनि आसार मासाव फालिनाय जायो आरोना।
औ।
जों दाख्लैसो जों फालिलांखांबायबो नङा होमबा।
औ औ।
आमथिसुवानि आमथिसुवानि समाव जोङो हाल एवनो मोना माइ गायनो मोना आरो। ओ थानसालियावबो आलारि बाथि सावा मानो होनोबा ओ समाव माने बैसुमुथिनि मोदोमाव सुवा जायो होननानै फोथायो आरोना। ओम ओम ओमफाय बेनिफ्राय बोथोराव बेबायदिनो आमथिसुवा जोबखांनायनि उनाव जोङो थि सुवाखौ फोथारनानै फोथारनाय फुजायाव जोङो ओ‌ बोथोरनिनो फिथाइ सामथाइ जेरै खान्थाल थाइजौ ओ रैमालि बेफोरखौ बाउनानै जोङो रंजा बाजायै जानायखौ नुनो मोनो। नुनो मोनदों आरो।
औ।
औ ओ दा आंनि ओ बोथोरारि फोरबोनि रोंगौथिखौ आं नोंथांनो बेखिनिखौनो माने जेसेबां रोंगौथि मोनदों बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां दा बोथोरारि फोर फोरबो होनोबा बे जोंनिया माने बरफोरनि गासैबो बे फोरबोफोरानो बोथोरजोंनो लोब्बा गोनांखा आरो बोथोरजों सोमोन्दो गोनांंखायनो बेफोरखौ माने बोथोर लायै बोथोर सम लायै सम जों फ्रायनो फालिबोबाय थादों नङा होमबा बै बैसागु गु होननानै बुङोब्ला बैसागुखौनो रायलायनोसै माने बैसागु होननानै बुङोब्लाथ जों बर बर'फोरनि फेदेरेसन फोरबो जेरै नोंथाङा बुंदों माने बिखो‌ ओ‌ मो मानसिनि जितु बि ख्लोफोरबायादि होननानै बुंजायो होनदों नंगौ थारैनो माने बैसागुआ माने थारैनो बांसिनै आं बैसागु बोथोरखौनो माने मिथिंगाजों गोरोबसिननाय होननानै आं बुंनो सानो आरोना मानो होनब्ला बैसागुआव जोंनिया बैसागु समाव माने ओ जोंथ बैसागुखौसो माने गोदान बोसोर गोदान होननानै हमनाय जाखायो नालाय बैसागोनिफ्रायसो बैसाग मेकनिफ्रायसो दा बेखौनो माने आं बुंगोन माने ओ बियो माबोरै मिथिंगाजों गोरोबनाय होननानै बुङोब्ला माने बैसागु समाव माने बैसागु समावसो जोंनि बिफां लाइफांफ्राबो माने गोदान गोरलै महर बिलाइ खिलिजोबखायो नालाय दा बियो मिथिंगानि थाखायबो मोनसे बिराद गिदिर माने रंजानाय सान आरो मिथिंगाफोरनिफ्राय जुदिबा दंफां लाइफां बिफांफोराबो माने जों मानसि बायदि जिउ गैयाबाबो बिसोराव माने थांनानै थानायनि मोनसे जिउ थायो नालाय दा बिसोरहाबो माने गुबुन बेबायदि गोजां बोथोर जेरै ओ दुफां बोथोर मा बोथोर बेफोराव बेफोरो रानखांनानै था नाय नङा होमबा रानख्रांनानै थायो बिलाइफोरा सिरियो गोबां बेबायदिनो बिफांफ्रा अबेबा अबेबाथ' माने जों अबेबा अबेबा बिफांफोरखौ थैनाय बायदिबो नुलायलाङो आरो माने बिलाइ सिरिजोबनानै ओमफ्राय बियो बैसागआव गोरलै बिलाइ खिलिनाय जों माने मिथिंगाखौ आरोबाव बांसिन समायनासिन खालामो आरोना बेयाव माने एसे अखाफोरबो फैजेनबाय नङा होमबा अखाफोरबो फैबाय अखा हानाय जों जोंनि गासैबो इयो मिथिंगानि महरा अखाजोंबो सोलायबाय गोदान बिलाइफ्रा बिफाङाव खिलिनायजों बेजोंबो सोलायबाय आरो जों सुबुंफ्राबो एखदम जोंनि गोसो गोरबो होनानै माने बयजोंबो ज' ज'यै मिलायलायनानै न'खर न'खर बिदिनो रंजालायनाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान जोंहाबो दख'ना गामसा बेबायदि गाननानै बेबायदिनो बैसागुखौ जों मानसि माहारियाबो फालिनाय बेजों लोगोसे आरो जोंजोंनो हेफाजाब होयो जाय बाय दाउसेेन दाउलाफ्राबो दा खुसि जायोना बे समाव माने बे समाव दाउखौनि गाबनाय बिदिनो गोबां आरो माने माब्लाबा समाव माने बेबायदिनो बारदै सिख्ला फैयो होनलायो जों माब्लाबा समाव बिदिनो अखा खोरोमनाय अखा हानाय ना बेफोर गासैबो मिथिंगाजों बे समाव मिथिंगाया गासैबो जों सुबुं हारियाल' रंजाया बैसागुआव गासैबो मिथिंगायानो मिथिंगायाव थानाय बार अखा दै बेबायदिनो ओ गासै सैबो रंजायो आरो माने आंनिबानायाव ना बेफोर गासैबो जोंजों लोगोसे रंजायो आरो आरो जोंबो बिसोरजों लोगोसे रंजायो माने बैसागु होननानै बुङोब्ला जों मानसि माहारियाबो माने गोदान गोदान गाननाय ना
औ औ
जोमग्रा जोमनाय बिदिनो ओ मान होलायनाय। उन्दैफोरखौ बोर होनाय गिदिरखौ खुलुमनाय ना बेफोरबायदि जों मानसियाबो मावो गासैबो बेफोरबो मोनसे ओरैबायदि समायना मोनसे सावगारि बेरखाङो आरोना? माने जोंनि गेजेराव माने गोबावजों जों नुलायाखिसै अबा गोजानाव सोरबा साख्रि बाख्रिनि थाखाय मावनो थाहैनाय। आरो गोबां गोजानाव जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्राबो बा न'खर खौ खांलांनो थाखाय गोजान जायगायाव बेबायदिनो खामानि मावनो थाहैनाय बेफोर बैसागु समफ्राव बांसिनै फैयो नालाय रंजानो बाजानो लुबैयो गामिनि सुबुंफोरजों ज' ज'नो। बेयावनो आरो गोबां बेबायदि जों माने मिथिंगाखौल' समाय होनाय नङा बेयाव मिथिंगायाबो जोंखौबो समाय होयो नालाय आरो जोंबो बिदिनो जोंनियाव थानाय जेरैहाय बैसागुखौ नोंथाङ बुंबाय मोननै रोखोमनि फाल खुंनाय जायो दायो हा गोदोथ' गोबां रोखोमनि बैसागु खुङोमोन। गोबां दं सेदानहालागै खुङोमोन नालाय गोदोनि समाव औ नाथाय दानि दिनाव जोङो सान सप्तासे साथदिनखौ औ खुंनाय जायो आरो बेनि गेजेराव जों साननै खौल' माने गुबैयै फालिनाय जायोबा बाखि माखासे जोंनि बैसागु बिदाय होनाय जों न'खर न'खर मोसानाय बेफोर थांबाय दा बिदिनो जेरैहाय जों मोसौफोरखौबो गिबियावनो थुखैलायनानै ना बिसोरनोखौबो जों साजायो समाय होयो बेबायदि आरो दा जोंबो मिथिंगाया जों खौ जेरैबायदि समायना बे खालामदों जोंबो मिथिंगाजों लोगोसे गोरोबनानै बे समायनायखौनो आरोबाव बांसिन खालामहोनो थाखाय जोंनि गोसोफोरखौ आरो बांसिन रंजाहोनो थाखाय जों बेफोर गासिखौबो मावो आरो दा बैसागु होनोबा जोंहा रंजा बाजा जा ना रंज बाजा जोङो बेखौ मोसानानै न'खर न'खर खाम सिफुं लानानै बरायो मोसायो। बोसोर गोदानखौ जों बरायो नङा ओमबा बेजों लोगोसेनो जोंहा माने गास गासैबो मावनाय दांनाय गायनाय फुनायनि थाखाय बे समनिफ्रायनो जों थियारि जानानै थायो आरोना बेनि उनावनो जोंहा गायनाय फुनायनि सम फैजेनबाय बेफोरबायदि जों जोंहा माइ गायनायनि बोथोर फैसिगोन दा बिदिनो बैसागो। फैनाय लोगो लोगो बेफोरखौ जोङो माने मोनथियो आरो औ एबारनिफ्राय अखानि बोथोर जाबाय। ना बेफोरबायदि लासैनो अखा बांखा फैबाय रानलांनाय दैफ्रा लासैनो जिआय होफिनबाय इफोरबायदि आरो बेनिखायनो बियो माने बर'नि जोंनि बैसागुआ थारैनो माने बियो बांसिन आं साननायाव माने बोथोरजों मिलायफ्लेयनाय आबाद। फोरजों मिलायनाय बेफोरबायदिखौ बैसागो बांसिन फोरमायनायखौ नुदों आरो बिदिनो नोंथां बुंनायनो गोबां फोरबोफोर दङ औ बेबायनो जोङो बेफोरखौ गावबाागाव सम बायदि खुङो नालाय। बिदिनो आरो अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनाय समा आ जानानै फैबाय औ अब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। आरोबाव औ नोंथां हामबायसै दे
औ